हेलौ औ नोंथां खोनादों दा
औ
दे होमबा नों थां दिनै एसे आसाम आसाम रायजोनि बागै एसे सावरायनि नोंथाङा आसामनि बागै मा एसे मिथियो एसे फोरमायनानै होदो
उम ना जोंहा आसाम म होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे गाबनैल' थायोबा समायना नुवा थिग बेबायदिनो जोंनि आसाम रायजोआवबो गोबां फिसा फिसा हारिनि सुबुंफोरा बेयाव गलाय मोनदेर दंङो आरो। बिनि था खायनो जोबोद समायना नुयो। गोबां हारि हारि साफोरखौ जों नुनो मोनो। बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेलेग बेलेग बयनाबो। बिराद मोजां नाङो आरो आसाम होननानै बुङोब्ला।
औ।
आसामा एसेबांखिनि गिदिर रायजो नङा थेवबो बेयाव गोबां हारि हारिसाफोरनि सुबुंफोरजों सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जायो। खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ दा आसाम रायजोआव मोनबेसे हारिमोन हारि बा हादरफोर मोननाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायथिना होदो नोंथाङा।
औ। दायो बुंनो थाङोब्ला दा आ सामा भारतनि सा सानजा रायजोआव दङ। दा भारतनि ओ सासनि बिब' बिनाननाव होनना बुङो नालाय बेजों गोरोबफानानै आसाम रायजोआबो मोनसे बेयावहाय गासै थामजिबा डिस्ट्रिक्ट दङ बा राय जिल्ला दङ। आरो बिनि मादाव बा बयनिख्रुइ देरसिनानो जादों कारबि आलं।
औ।
ओ बयनिख्रुइ दुइसिना जादों साउथ सालमान रामान कासार होनना बुङो आरो। बेनिफ्राय बि टि आरबो दङ। बि टि आराव मोनबा ओ जिल्ला दङ। जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि। बेनिफ्राय आसामनि गाहाय आबादानो जादों माइ। माइ आबाद मावनानै जिउ खुङो। आरो बेनि अनगायैबो देरसिन आबाद आनो जादों साहा आबाद। बे साहा आबादा भारतनि बाजि जौखोन्दोआनो आसामाव दिहुनजायो।
औ।
बेनिफ्राय आसामनि गाहाय दैमा होनना बुङोब्ला बुरलुंबुथुर दङ। जेराव आसामनि जा दै दैनि गोनांथिखौ बे दैमायानो सुफुङो आरो लोगोसे गोबां गेदेर फिसा नाफोर मोननाय जायो बेयावनो
औ
आरो बिनि दा बोथोर बोथोराबो जोबोद समायना मिथिंगायाबो जोबोद समायना बोसोरनि जा दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि अखा हायो आसामाव मौसुमि बार जोंबो बोथोराव खनसे साग्लोबसार जायो आसामा आरो बे आसामावनो गोबां गिदिर फिसा हाग्रामाफोर दङ आरो गोबां गिदिर बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव दालांफोर दङ दा नोंथाङा नोंथांनि बायदिब्ला एसे फोर मायना होदों नोंथाङा
जोंहा आसामावनो आबाद गाहाय हारि होनना बुंजायो आरोना आसाम हादरखौ आबाद मावनानैनो जों सुबुं माहारिया जिउ खांनानै थायो
औ
औ दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि आसामावनो जेसेबांखिनि साहा दिहुनो बेनिनो जोंनि आसा मानो बाजि जौखोनदोखौ दिहुनो नङा होनबा
औ औ
दा जोंहा जे माइ आबाद बेखौ खौबो बेखौबो गोबां बिबां खौनो मावनाय नुनो मोनो गोबां बिबांनि औ बेनि अनगायैबो जोंहा आसामाव गोबां रोखोमनि जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेरैबायदि मुंदांखा जिब जुनारफोर गान्दा मोसा
औ
मैदेर मै
हेलौ खोनादों नोंथां
खोनायाखै नामा बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि आसाम रायजोआव
औ
औ बे नि अनगायैबो दाउमा दाउसाफोरनि बेलायाव औ
माखासे खनिमा
औ औ खैला
बायदिसिना आरो आसामा माखासे जुनारफोरखौबो आसामाव माखासे मुंदांखा जुनारफोरखौबो मोननाय जायो।
औ
जाय मुलुगनाङैनो मुंदांखा जेरै गान्दा थसेल' गं थानाय
औ औ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादो दा नोंथाङा?
औ
हेलौ हेलौ हेलौ